औ
जोङो दा बर'नि गाननाय जोमनायनि बागै गुसुङयै सावरायनोसै सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ दा दे नोंथांनिफ्राय आं एसे मोनथिनो लुबैदों नोंथांमोननि थिंनिया बर' फ्रा माबायदि माबायदि ओ हिन-हिन्जावसा सिख्ला देरनायनिफ्राय मादि गाननाय जोमनायफोरा
औ गिबि गिबियावनो आङो फोरमायनो सानदों जे जोंनि जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ से सिख्लाबा आइजो माहारिया माने लायोमोन लाइमोन सिख्लाफोरा माने बेबायदिनो ओ जों जोंनाथ' बर'सो नालाय दा ओ बर' गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बेबायदिनो सोरबा दख'ना गाननाय सोरबा सुयजार गाननाय बिदिखौ जों नुनो मोन्दों नोंथां ओ बुंनो थाङो ब्ला खावसे बाहागोआ दख'ना गानो खावसे बाहागोआ सुइजार लंपेन्ट गानो। बेबायदिनो ओ जोंनि बर'फ फोरा माने जों बर'खौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो जोंनि दिन हारिनि द्रेसखौसो गाननांगौ नालाय नोंथां जोंनि बर' जोंनि बर' रा ओ जोंनि बर' हारिनि ड्रेसखौ गानाबा बर' रा बर' हारिया माने ओ जोबस्रांलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां। बेबायदिनो ओ जोबस्रांलांगोन बेबायदिनो बेबायदिनो ओ गोबां बर' आइजोफोरा दख'ना गाननायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। दानि जुगावथ' ओ सिख्ला मान ओ सिख्ला सिख्ला लाइमोनफोरा ओ बांसिन दख'ना गाननायखौ नुनो मोना। मानो होनोब्ला बिसोरो बांसिन बांसिन लंपेन्ट बा जिनस लंपेन बा बिदिनो ओ गस्ला बिदिनो गाननानै बायदिसिना हाथाय बाजार बा बायदिस ना ओ बेरायनायफोराव माने उसुबिदा मोनो दख'ना उम गानबाथाय। बेबायदिनो ओ बांसिन जोङो सिख्ला माने सिख्ला आइ-आइजोफोरा जोङो लंपेन्ट गान्नायखौ जों नुनो मोनदों नों
अ बुं दा नै जोंनि जोंनियाव बो बिदिनो सलिदों। दा बिदिनोसै गोदोनि दिननिखो आं एसे बुंथिना हरनो सानबाय। माने जोङो माने बिदिनो नुनो मोनदोंमोन। ओ ओ बिद दिनो लंपेन गस्ला बिदिखो थावउनाव थानाय साब खरिया साख्रि मावहैनाय थाउनाव सिटियाव थानायफोराल' बांसिन गानोमोन। सुरिदार बायदिसिना गुबुननि ड्रेस फोरखो। आरो जों गामियाव थाब थानाय खिनि इसे सि ब्ला माने जोङो नुनो मोनबोदों माने जा खोनो गानगोन दा दख'नाखोनो माने ओम जों दा थिनो हायो बे मेख्ला दख'नाफोर बादि बा गामसाफोर बिदि गाननानै माने जान्जियाव गाननाय जान्जियाव गानग्रोगोन आरोना दख'नाखोनो जान्जियाव गानगोन। बेनि उनाव जेब्ला सम जायो सिख्लानि बैसो जायो होमबानिया ओ गोदोनि बोर बुङोमोन जेरबायाव गानदो जेरबायाव गाननायनि सम जाबाय जान्जियाव गानबाय थाबावो नामा बिदि होननानै गोदोनि बुरैफ्रा बुङोमोन एनिफ्राय बिदिनो सम जायोब्ला जेरबायाव गानसिगोन जेरबायाव गाननानै दखनाखोनो गाननाङो मानो होनब्ला बे ओम जि फोर दा गानोना गाननाय नुयो सिख्लाफोरखौ ओ सुरिदार, कुरता बायदि रोखोमनि द्रेसफोरखो गाननाय जायामोन। उन्दैथाराव गस्ला फ्रगफोरखौ गानोमोन आरोना बे एसे देरोब्लाथाय दख'ना दखना दख'नाखौ जान्जियाव गानग्रोसिगोन बेनि उनाव जेरबाआव गानसिगोन बेबायदिहैनो माने ओ गोदोनि दिनाव बर'आ बर'नि गान‌ नाय जोमनायखौ माने लाखिनो हादोंमोन मोजाङैनो नाथायब्ला जोङो दानि दिनाव नुनो मोनबाय जे ओ गोबां बर'फोरा नो गावनि बर'नि द्रेसखौ नागारनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना आरो जेब्ला बेखो नागारबाय सोरखौबा गावनि बर' जाथिब्लाबो टाउन सहरफ्राव सिटिफ्राव थाङोब्ला गावनि बर' जाथिब्लाबो गाननाय जोमनायनि थाखायनो सिनायलायै बेदि माने गाना जाबाय आरो सौग्रावलायबाबो माने जोङो सिनायलाया आरो दा बर'नि द्रेसा इसिबां मोजां जों बुंनो हायो जेरै लांगा दख'ना ओ लांगा दख'ना बे द्रेसखौ जेब्ला ओ मा होनो बाहेराव फरेन कान्ट्रिफ्राव जेब्ला ओ मा होनो कालसारफोर दि थि होयो ओरैबायदि माने समायना नुयो। बे खोथाखो जों खोनानो मोनदों मानो होनब्ला बर'नि ड्रेस गाननानै ओ जेब्ला बे कालसारफोरखौ देखायोब्ला दिन्थियोब्ला बर'नि बागुरुमबा मोसानाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बर'नि हारिमु मोसानायफोरफोरखो गुबुन जायगाफ्राव फरेनफ्राव दि थि होयोब्लाथ' ओरैबायदि खमोहाबखायो माने दड्रेस जोंनो ओरैबायदि माने मोजां नुयो नालाय गोमोहाब खायो आरो बिसोरो दा बर'नि द्रेसखो ओ जेरै लांगा दख'ना जों मिथिनो हायो बर'नि ड्रेसा जाबाय लांगा दख'ना आरो सादोरा जाबाय रेगे रेगां आर'नाइ
औ नंगौ नोंथां औ
गुबै द्रेस
औ औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो ओ औ
दा जोङो आरो बिनि बादैबो मोनसे माने मा होनो ओ बे मेख्ला दखना होननाय बेखौबो जोङो बाहायो बेखौबो गुबुन जाथिनि होनानै बुङो थेवबो बु माने जोङो बाहायो आरोना
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
गानोब्ला खामानि मावनायफ्राव न'खरफ्राव थानायाव माने गानजायो आरो बाहेरायाव थाङोब्लालाय बियो ओ बारा माने
औ औ नंगौ।
खौबो माने न'खराव जेब्ला थायोब्ला बे मेख्ला दख'नाखौ गानोब्ला खामानिफोर मावनायाव बहुद सुबिदा जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
आं गाननो थाखाय मोजां आरो बे मेख्ला दख'नाया
औ नोंगौ नोंथां। औ नोंगौ। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि द' लांगा दख'ना दोङो जेरै आगर गुबै दं बिदिनो बिदन दखना दं बेबायदिनो गो गोबां दाथ' जुगा मडार्न जुग जालांबाय नोंथां बेबायदिनो गोबां ओ बेबादिनो ओ बाथ' बिबारफोरनि बा बा टारफ्लाइ फोरनि बेबायदिनो जोङो औ नोंथां खोनादोंना नोंथां? हेल' नो
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां? हेल' नों औ नोंथां औ। बेबायदिनो जोंनि लांगा दख'नायाव गोबां अनेकथा माने आगर जोङो माने एरनो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो बाथ
बिबार बे दाउस्रि दाउस्रि दाउस्रि मेगन ना मा होनो बेखौ ओ बेबायदिनो खासि हाथाइ बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन रोखोमनि माने बेबायदिनो आगर एरनो हायो औ आगर एरनो हायो। औ नोंथाङा आगरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो
आं जिखौ मिथिया आं बेखौ फंनैसो नोंथांनिसिम बुंहरनो सानदोंना जेरै फारौ मेगन आरो खांख्रि खला आगर, खासि हाथाइ, दिंखिया दिंखिया बिलाइ बेफोरबो माने जों बर'नि दख खनायाव एरग्रा आगर आरो बिनि बागै गैबो माने मा होनो ओ मा दाउस्रि दाउस्रि आइथिं बेबायदि गबो दङ आरो
औ गोबांथानि आगर दं नोंथां।
दङ ओ दाथौ गोसोआव गोसोखाङा नाथाय आगरखौ नुयोब्लालाय गोसोखांङो खिन्थु दा माने इसेबां गासैखौबो माने बुंस'नो हाया। ओरैबायदि समायना समायना माने आगर एरनाय दख'ना जों बर'नि जोंनि दख'नायावसो जों नुनो मोनो। आरो ज नि बे लांगा दख'ना होननानै बुङोब्लाथ' ओरैबायदि समायना आरो समायखायोबो
औ नंगौ नोंथां जों औ जों बर' आइजोफोरखौ दख'नायाजोंनो बांसिन साजिनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां।
जों नुनो मोनो आरो आगर गैयाब्लाबो दायो जि मा होनो बिदन बिदनफोरखौबो गोबां दायो माने
आगरनि बागैबो बिदन दखनाफोरखौ माने गोबां गानो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदननोखौबो माने मोजां नुयो डिजाइन लानानै जुदि मोजाङै ओ ओ सोङोब्ला बिदन दख'ना माने समायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ। बेबायदिनो
जेरैबायदि गुबुन हारिफोरा ओरैबायदि माने जेब्ला माबा मान बावनायफोर जायोना बेफोराव जुदि आरनाय होयोब्ला माने ओरैबायदि मोजां मोनो माने गोसोआव लुबैनानै थाखायनोनो आरो बिसोरो। माने आर'नाइ ओरैबायदि माने बिसोरनि थाखाय मेगनाव गोनां आरो। हाया ओरैबायदि समायना नुयोनो बिसोरो माने आगरखौ आरो बेखायनो बिसोरो- लुबैयो आरो
औ-औ बरनि गुबै- ओ मान बावनायानो जाहैबाय आरननाइआनो नङा होनबा नोंथां? आरनना- बेखौनो जोङो गोबां मान बावनायखौ नुनो मोनदोंना नोंथां?
उम-उम बा बरनि गाननाय जोमनायालाय बेनोसै आरो बिदिनो जोङो बेखायनो जों बर हारि जानानै जोङो गुबुन द्रेसखौ गानालासिनो जोङो गावनि हारिनि द्रेसखौनो गाननानै गुबुनाव बेरायनाया
औ
नाया साबसिन आरोना
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो नुनायावबो औ नंगौ नोंथां नुनायावबो मोजांसिन नुयो मानो होनोब्ला समायफ्लेसियो। औ
जों मानोथो मालायनि हारिनि दड्रेसखौ गानबाय थानो? जों गावनि हारिनि दखना जेरै बेफोरखौनो आरननाइ बेफोरखौनो लानानै जोङो माने थाबायनांगौ आरो
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो राय जानानै फैबाय नोंथां ओ गाननाय जोमनायनि बागै रायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
आंबो गोजोननाय मोनदों दे हामबाय होननाय थाबाय दे।
औ नंगौ नोंथां दे गोजोनथों नोंथां।